हेलौ
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दङ।
औ नोंथां मोजाङैनो दं।
औ आं नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथाङा स सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दे।
अ बिदिब्ला आङो आंनि सोमोन्दै बाथ्रा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। ओ बेनो जाबाय आङो सासे आबादारि सुबुं आङो आबाद मावनानै जिउ खाङो। आबादफोरनि बिथोराव आङो गुबुन गुबुन आबादजों लोगोसे आङो मोसौ फिसिनायखौनो आं गाहाय ओ आबाद हिसाबै ओ आजावनानै लादों आं बे मोसौ फिसिनायजोंनो आङो बेबायदिनो ओ मोनसे जिउ राहा हिसाबै दानानै दङ। आंहा गोबांथार मोसौ दङ आं आंनि मोसौनि बिबांखौ बुंनो थाङोब्ला सेजौ बाजि निबो बांसिन मोसौ दङ आंनि जायगाया हाजो सेर जायगा नोंथां बेनिखायनो आंहा गुवार गांसो बारिबो दङ। आरो बे गांसो बारियावनो आङो मोसौफोरखौ हगार हरनानै ओ बै गांसोफोरखौ जाहोयो नोंथां। बेफोरनि थाखाय आंहा गोबां मुलाम्फा गोनां जायो। मानो होनोब्ला मोसौखौ आङो डाइरेक्ट थोंजोङै बेहाय आगार हरो बेवहाय आङो लावखारबो लानो गोनां गैया। आरो खाथियावनो दै दङ। बिसोरो जुदि दै गाङो अब्ला बिसोरो दैखौ गावसोरनो लोंफैयो। आरो गांसोनिबो आंखाल गैया नोंथां। खा-ओ हाग्रा बंग्रा जेरावबो जेरैबो थानायखाय आरो जिहेथु हाजो जायगा बेनिखायनो बेहाय गांसोनिबो बेबायदि आंखाल गैया। आरो बेखायनो आंनि मोसौआ जोबोद मोजां गिदिर गिदिर जायो। आरो आं गुबुन बेबायदि ओ मुल ओ मा होनो बेखौ बायनाय आदार दानाफोर होनांगौनि गोनांथियानो गैया नोंथां दा आङो बे मोसौफोरखौ माखासे गुबुन-गुबुन गलिफोराव खानो गोनां जायो। मानो होनोबा बे एसेबां बुरजा मोसौ गंसेल' गलियाव खानो हानाय नङा बेनि थाखाय आङो गंद' गलि बानायनानै दोनदों बे गंद' गेदेर-गेदेर गलियावनो आङो बे सेजौ बाजि था मोसौखौ खानाय जायो नोंथां।
उम
बेनि थाखाय आङो बै खाग्रा मानसि नि थाखाय आङो माखासे मावग्राफोर लानो गोनां जायो। नाथाय बिसोरो लावखार हिसाबै खामानि मावा नोंथां बिसोरबो ओ गलियाव माखासे जोथोन लाग्रा हिसाबैसो आं बिसोरखौ खामानियाव जगायो आरो बिदिनो गाइखेर सेरग्रा आरि बेफोरबायदिबो माखासे आइजो खामानि मावग्राफोरबो दङ।
उम
बेबायदिनो गोबोर गारग्रा बेफोरबायदिनो गुबुन-गुबुन खामानिय आरो नोंथां बेफोरहाबो गुबुन- गुबुन सुबुंफोर दङ एबा मावग्राफोर दङ बिसोरनो आङो गुबुन-गुबुन रोखोमनि दान बान्था होयो आं बिसोरनो बुंनो थाङोब्ला गासै सा स्नि मावगिरिफोरनो आङो खमैबो से दानाव आङो ओ गासै गुजि रोजानिबो बांसिन
हरनो गोनां जायो आरो आंहा गाइखेराव एबा गाइखेर फाननानै आं गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां।
उम
आङो बेखायनो आङो बे खामानिखौ आङो जोबोद जाफुंसारनाय साननानै लायो। आरो आङो बेनिफ्राय गाइखेर फानो पनिरबो बानायो आरो माखासे गाइखेरनि मुवा बो बानायनाय जायो। आरो बेनि थाखायनो आङो बे आबादखौ आङो साबजाथाव मोनदों आरो उनहालागै आङो बेखौ बांसिन बांसिन फेहेरलांनो सानदों नोंथाङा! दा नोंथां आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां।
औ
नोंथाङा ओ नोङो जायखौ साबजानाय मोनो एबा जायनि सायाव नोंथाङा मोजाङै गियान दङ बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरायनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं बर'नि हाबाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों हाबा एबा जुलिया सुबुंनि मोनसे खान्थि हिसाबै माबा जायो। बुंजायो ओ मानसि हिसाबै जेनेबा जुलि बेयो मोनसे खान्थि जाबाय।
जो समाजारि खान्थि बियो सासे मानसिनि थाखाय मोनसे गोनांथार रोंमोनथायाइ होनजायो। ओ मानसिया हाबानि उनाव समाजारि जानानै फैयो आरो ना। लामा सामानि फासे मान सिफोरा न'खरजों थांलाय नो थांलाय फैलाय खौसे जानाय बायदिनि हाबा खान्थिनि हेफाजाबैनो सासे मानसि एबा मोनसे न'खरा गुबुन सिनायथि गैयै मानसि एबा न'खरजों सोमोन्दो खालामनानै आंगोथि सोमजियो आरो ना। आरो बिब्दिनो समाजनि दाथाया गोख्रों जायो आरो। सुबुं समाजा हाबा खान्थिनि हेफाजाबै गावखौनो। ओ मि जुनारनिफ्राय आलादा खालामदों। बियो सुबुं समाजनि गोजोन आरो आब्रुथिनि थाखाय मोनसे गाहाय राहा खान थि हिसाबै हमना लाजायो आरो ना। हाबाया हिनजाव हौवा गोरोबनाय आरो रंजानायनिल' खान्थि नङा बियो हारसिं जिउखौ न'खराव सोलायहोयो होनना ओ हाबा जानाया हौवाया जेनेबा बिजिनि उसुखु गोजोन आरो थांना थानायनि गासै बिबानखौनो रुजुनो। ओ बिजियाबबो फिसायनि सुखु गोजोन आरो रैखाथिनि गिलिर बिबान लायो हाबानि उनाव बिसि फिसाय न'खरनि सुखु गोजोन लाखिनो थांनायाव हाबा हुखा मावनायाव सानैबो समाजनि नेम खान्थि बादियै सोलिनो गोनां जायो आरोना। बेनिफ्रायनो मोनसिया हाबानि उनाव समाजारि जालांनो गोनां जायो आरो। ओम समाजखान्थि बायदि हाबाया बर' हाबानि थाखाय नायखा नायखांग्राजों हौवा आरो हिन्जावनि ओ रासि लक नायनानै लगनखौ नायनानै आर ना हाबा होनायनि हुदा गैया बिसोरो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय बा थ्राखौ लानानैनो सम बाराय लानानै हिनजाव गोदान नायनो थाङो आरो ना। हिनजाव गोदान नायनो ओंखारनाय समाव मिथिंगानि आखु आरो दाउमा दाउसा जिब जिबिनि आखु दिन्थिनायखौ नायनानै जुलि जागोननि इयुन मोजां गाज्रिखौ साननाय जायो आरो बर'फोरनि बायदिब्लानो हिनजाव गोदान नायनो थांनाया जेरै खिथाङा मानो रबिबार सानखौनो मोजां होननानै बुंनाय जायो आरोना। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
हिनजाव गोदान नायनो थांनायाव मोजां गाज्रिनि बागै जेबा सुबुं फोथायनाय दङ। बेफोरनि बारै जेनेबा हिनजाव गोदान नायनो थांनायाव अखा खोरोमोबलायनो मोजां नङा आरो हिनजाव गोदाना रागा गोनां जायो होननानै सानना ला नाय जायो आरो। नायनो थांनायाव सोरबा सासेया लामायाव आगसि
आथिंङा सौथुयोब्ला हौवा गोदान हिन्जाव गोदान ओ गोदान हाबा जानाया मोनसे ओ नङा मोनसे हेंथा एबा जेंना गोग्लैयोलायनो। थांनाय लामायाव ओ बे थांबाय थानाय लामायाव नेवलाया आगदाथिंनिफ्राय आगसिथिं बारस' बारस'योब्लालायनो गाज्रि जुलि ओ नागारलायो। आगसिनिफ्राय आगदाथिं जिबौ बारस'योब्ला गाज्रि हिनजावा हौवा गारलाय लायो बेबायदि फोथायनाय दं आरो ना। हिनजाव गोदान नायनो थांनायाव लामायाव गोथै नुलांब्लालायनो गाज्रि। ओ सानैनि मादाव सासे आस'खान्दा थैयो, थैयो बिदि होननानै फोथायनाय दं आरो ना। हिनजाव नायनो था थांनाय समाव न' मोनहैनाय लोगो लोगोनो खदालजों हा जावनाय एबा औवा दाननाय नुयो ब्ला गाज्रि हाबानि उनाव हौवा नङाबा हिनजावा थैयो बेबायदि फोथायनाय दं आरो ना खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ हिन्जाव नायनो थांजेननायनिफ्राय हाबा जोबनायसिम मोजां एबा गोथार हाबायाव बालन्दा एबा रान्दि हिन्जावखौ ओ बाहागो लानाय लाहोनाय जाया आरोना बेफोरनि हाबा खुंनायफ्राव। बेनि जाहोना हौवा आरो हिनजावा थैयो होननानै सानो। ओ हिन्जाव नायनो थांनाय मानसिफोरा ओ हिन्जाव गोदानखौ सिथ्लायाव माइ ओ लामनाय माइ सौनाय माइ रोगानाय बेफोरबायदि जायखिजाया मोनसे नुयोब्ला हिन्जाव गोदान जागोना लोखि एबा माइनाव जागोन होननानै साननाय जायो आरो ना। हिनजाव गोदान नायनो थांग्राफोरा न'खरनि खामसालियाव गसंहैनाय लोगो लोगोनो बे हिनजाव गोदाना हिनजाव गोदान जागोन आरो न'मा न'नि खामसालियाव सिगां आगसि आथिंखौ ओ गाजेननाय नुयोब्ला आरो बारनाय नुयोब्ला न'नि माइनाव एबा फिसाय सिबिग्रा जायो होननानै बेखौबो फोथायनाय दं आरो। न'नि सिथ्ला सिबनाय ओ खानाय खाननाय नुयोब्ला मोजां जिउ गोलाव जायो बेख खौ फोथायो आरो बेफोर सुबुं फोथायनायजों हिनजाव गोदान सायख'नाया हरखाबै जानाय जाथायफोरजोंसो सायख'नाय जायो आरो ना गोदोहाय। गोदो बेबायदि लगनफोरखौ नायलायलायामोन गोदो बेबायदिखौनो नायनानै सुबुंनि फोथायनाय सुबुंनि ओ मोजां फोथायनाय गाज्रि फोथायनाय बेखौ नायनानैसो ओ हिनजावखौ सायख'नाय जायोमोन आरो। हाबानि थाखाय सिख्लानि इयुन आखल आखुनि मोजां गाज्रि सायख'नाय ओ खान्थियाव ओ जाथक सास्त्रनि गोहोम गोग्लैदों आरो सिख्लानि जोनोमजों फै बानाय ओ हुदा आखु देहानि दााथाय महरफोरजों रुजुनानै आखल आखु मोजां गाज्रिनि बागै गरन्थ फैनाय जायो आरो जेरै सोरबा सिख्लाया बिखा फोरदान फोरदान आयथिं उम आगजुं ओ आगुंजों ओ जोब जोबथों जोबथों जेनेबा हायाव रोदोब सोदोब खालामनानै थाबायोब्ला बे हिनजावखौ नांलाय खुबग्रा आखुनि होननानै साननाय जायो आरोना। जाय सिख्लानि बिखाया गेदेर एबा खिथु आरो जानजि समान बिखानि जखानिख्रुइ खिथु'वा फिसा बे हिनजावनि आखल आखुआ लोरबां जायो आरोना। बर'फोरनि बिमा बिफाफ्रा बिहामजोनि थाखाय गन थंगालाव मेगन मुसुगुर गोजों हाथाय मिजि आसि सेरेरे आबुं देहा फुंबिलि सान बादि जारौ रौ गोलाव गोसोम खानाय गोनां हिन्जाव मोननो लुबैयो आरोना। हौवानि बिमा बिमा फिफाहा। सेंग्राफ्राबो बेबायदिनो सिख्लाखौ हाबा लानो हास्थायो आरो हिनजावफोराबो बिखा फोरदान आदै मद' जानजि सेरथे गोजौ नायनो मोजां सेंग्राखौ फिसाइ महरै मोननो लुबैयो आरो। बर' बिमा बिफाया सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावसोरनि गोसो बादियै जुलि लानो होआमोन आरो गोदोहाय। ओम बिमा बिफानि नोजोराव सेंग्रा सिख्लानि मेगना जेनेबा गोसो थोनाया जिगाबनि अर बादिसो दान्दिसेल' बेखौ सानोमोन आरो। बेफोरनिफ्राय जों मिथिनो हायोदि सेंग्रा सिख्लानि बिमा बिफा एबा बिगुमै फ्रा सुबुं सोदोमस्रिनि हाबा खान्थिनि गेजेरजों जुलि होनानै सुखु गोजोन न'खर दानायाव बेसे सांग्रां बेखौ मिथिया आरो। हौवा गोदान न'खरा हिनजाव गोदान जागोन सिख्लाखौ नायनो मोजां मोननायनि उनाव गावसोर नायनो थांनाय बाथ्राखौ रायथियो। ओ रायथिनोसै समाव बाथ्रा सावरायनायनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा फाव दं आरोना। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
जेराव थु रि नुयो बेयाव बाथि गारो जेराव ओ जोन नुयो बेयावनो गय ओ फिथु गारो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै हिनजावखौ नायनाय जायोमोन आरो। खोनादोंना नोंथां? उम दिनै आंनि हाबा आरो हिनजाव